औ
औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा? म
आङो दा जेबो मावथ'वाखै दे
औ नोंथाङाथ' बे नोंथाङा बेस्थ' नङाबा नोंथांजों आङो। फंसे बाथ्रा रायलायनो नागिरदोंमोन आरो सावरायलायनो नागिरदोंमोन जेनेबा औ जेनेबा दानि जुगनिखौनो रायज्लायनोसै। आङो।
ओ ओ
दानि जुगाव माबायदि जानांगौ मानसिया
मा जानांगौ माबायदि जानांगौ आरो ना
खोन्थानो हागोन नामा?
दानि जुगाव माबायदि जानांगौ बेखौथ' आं ला खिन्थु माने दानि जुगाव माने बै फैसा थाखाया
औ फैसा थाखानि बागैनो जेनेबा दानि जुगाव फैसा थाखा खामायनांगौखौ माबायदि जानांगौ इखौनो
ओबेसेबां बेसेबां गोनांथि आरो ना फैसा थाखाया माने जोंनि ओ संसार सोलिनायाव बा थांना थानायाव बेसेबां गोनांथि
औ औ औ बेखौनो सोंदों।
दाथ' बियो आं मिथिना मोननायाव बियो फैसा थाखाया मानसि लानानै मानसिसो होननानै बुंनांसिगोन नामा गासिजोंबो माने सम समान जानाय नङा आरो दा सोरबा सासे मानसि सिया माने फैसा थाखा गैयाबाबो सोलिनो हानायबो दङ' बेनिफ्राय खायफाया आरो फैसा थाखा गैयाबानो जाया बेफोरबादिआरो दा जों हमनाला जों जुदि नाइनो थाङोबा बेफोरबादिया फैसाथाखा गैयियाबो सोलिना दङ' माबादि सो सोलिना दङ' होनबा बै जोंनियादि सादु सयनासि बायदिसि सिना जादों नङाहोमबा?
ओं।
सादु सन्यसि बादिफोराथ जेनेबा फैसा थाखा बायदिखौ माहोनो गोस होलांबायथाया नङा होमबा बेफोरबायदि आरो बिसोर माने फैसा थाखा गैयाबाबो सोलिनो हायोआरो इसोरो बेबायदि।
औ।
दो ओरैनो जोंनि नै नरमेल लाइफआव जों संसार जानाय लाइफआव जिबनावथ फैसा थाखाय गोबां ओह गोनांथि जाखायो बयबो मिथिगौ इखो। दानि दिनाव जेनेबा नों थांनाथानो थाखायथ' ओह माखासे जामुंबो जानांगोन नङाहोमबा नां गौ नांगौ आदारखोथ' जों जाहैनो नांगोन। बिनिबादैबो जोङो सं समाज जों गोरोबनो थाखाय समाजाव ओह माहोनो जोंनिया दैलि माने गोदान गोदान गोदान गोदान बायदिसिना मुवा बेसादानोजा जेरैबादि गाननाय जोमनायानोजा ओह आमनालाज जोंनिया ओ हान्था मेलानिफ्राय लानानै। ओं जोंनि ओमफ्राय। जेरैबारै मबाइल फन बा कम्पिउटार बायदिसि सिनानिफ्राय लानानै फारफ्रोमथिंबो माने मानसि हिसाबै जोङो लुगैनाय मोनसे दोंआरो नङा होमबा बैनि थाखाय दामाने। अह फैसा थाखाया एसे गोनांथि जायोआरो।
दा आंनि बेखोनो बुङो जेनेबा ओ मानसिखो लानानै मानसिखौ मा जागोन फैसा थाखाया ओ गोनां थि
ओं माने औ औ नोंथां माने गोसो जानाय नों गोसोनि खो था जाहैबाय आरोना जेनेबा बांसिन नोङो नांगौ ओं ओ माबा माबि नोङो नांगौ बेसादफोरखौ मोननो थाखायबा नोङो फैसाखौ बांसिन खामायनांगौ जायो बाय
औ औ नोंगौ
औ
दे औ जि माने औ
ओं
बुंलाय
औ ओमफ्राय रांफोरखौ नोङो माबोरै मावनानै मोननो हागोन जेनेबा एखौ बुंनो हागोन नामा एसे
औ रांफोरखौ ओं रांफोरखौ खौबो खामायनायनि आरजिनायनि ओ राहाया बयनियाबो गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा
औ औ
बा माने हाजिरा खामला मावनानैबो थुरायनो हायो रांफोरखौ बेनि बादैबो जुदि आरो बिनिख्रुइ एसे माने बेटार नों मोजां लाइफखौ जुदि आरो लुबैयोब्लाथ आरो इसे नों साख्रि बाख्रिफोरखौ नायगिरगोन
औ औ
ओमफ्राय बिनि बादै आरो जुदि बिनिख्रुइ आरो जुदि गोजौआव जुदि लुगैबावोब्ला ओ लिमिट नि बादैबा आरो जुदि बेयो आनलिमिट जुदि कामायनो लुगैबावोबा नङा होमबा आरजिनो लुगैबावोब्ला ब्लाअब्लानिया बियो आर आरो गोजौआव थांलायगोन बियो बिजनेसमेन जागोन बा बायदिसि जोंना दानि जुगावथ जेनेबा कन्ट्रक्टर जागोन बेफोरबायदि आरो माने मानसिखौ लानानै मानसि गुबुन गुबुन जागोन आरो जेरैबायाददि ओइ दहाय बुंनाय बादि आङो बै सादु सन्नासिनि आरो बेलेग जालायगोन कामायनाया आरजिनायनि राहाया औ बेफोरबायदि आरो दा बेफोरबो आंनि बादिब्ला आरजिनाय रां आरजिनायाबो मा होन मानसि लानानै मानसि जुदा जुदा जागोन आरो
औ औ
जेरै साननाय एरि जागोन आरो बेफोरबायदि आरो। उम बेनिफ्राय बे ओ आरजिनायाबो जेनेबा जों जेख गोसो बेखौनो जों आरजिनोबो हाया देलाय। नङा होमबा। ओंङो गोसो जाबानो आं दि साख्रि मावनोसै बिदिबो जाया। दा बियो ओ गावनि रोंगौथिनि सायावबो जाहैगोन आरो। जों बेसें। खामायनो हागोन हाया बेफोरो। गावनि रोंगौथिनि सायावबो सोनारगोन। गोनार आंनि बायिब्ला।
औ
दा नोंथांनि बादिब्ला मा होनो आरो मायबाफोर दंबावो नामा जेनेब्ला नोंथाङा सानना मोननाय बायदिब्ला।
अ रां आरजिनो ना?
औ-औ
ओ दाथ जेनेबा नोंथांनिफ्राय रां लुगैनाय रां लुबैनायनि सायाव जेनेबा नांगौनि रांनि थाखायनो मावनांगौ बेफोरखौथ मिथिनाय जाबाय ओमफ्राय आरो बेलेग एद एक्सट्रा-एक्सट्रा मावनानैबो मोननो जाहैबाय रांफोरखौथ।
औ-औ
बेनिफ्राय राङाथ मानसिनो जोबोद गोनां बै बेखौबो मिथिना लाबाय नोंथांनिफ्राय। ओमफ्रायायो जेनेबा। रां-रां गैयाबाथ दानि दिनाव जेबो। खामानि जागोन ना जाया नोंथां?
औ मा होनदों आं।
रां-रां आरजियाबाथाय जेबोथ जेबो जेनेबा मावनो हागोन ना हाया जेनेबा रां। गैया लाबासिनो। बेखौ बुंनो हागोन नामा?
ओं रां गैयालासेनो जेनेबा जोङो सोलिनो हागोन ना बेखौ। दो आरो ना होमबा? ओ औ-औ रां गैयालासिनो सोलिनो हानाय होननानै बुङोब्ला हानायबो दङ नामा? रां गैयालासे हानाय दङ।
औ मा बे माबोरै
माने ओ जायफोरा माने बेफोरबादि माबोरै माने संसाराव बियो जायखि जाया जि मोनो बेखौनो बेजोंनो सोलिगोन जायनि गोसोआ बेफोरबायदि दङ माने साननाय दङ आरो। इसे मोनो बेनो थोजासे नाय बांसिन रां रुफाफोरखौ नायबाय थाया नामा? आंनि सानना मोननाय बायदिब्ला।
औ औ बिदिनो नामा नोंथां?
हो
बिदिनो नामा नोंथां नोंनि बुंनाय बायदिनो।
औ औ। दा जों माखासे ससियेल मिडियाफ्रावबो नुयो नङा होमबा सोरबा। दा नोरैबायदि आरो दा ला सोरनो जों सोरनो फैसा थाखा नाङा नांबो दा मा्लाबा जोंनिया मेलेमारि मा जाना थायो? बे फाग्ला फाग्लि बायदिसिना सिनाबो जोंनिया जायो नङा।
औ औ जायो।
हेल'
औ औ दे बुंनाय।
बिनियाव मानेथ' जेबो रां रुफा नांगौ जोंनो माबा नांगौ होननानैथ' साना बिसोरो।
औ औ साना खोमा।
बिफोरबायदि मानसिफोरनो माने रां रुफा गैयाब्लाबो सोलियो आरो दा औ बेफोरबादिबो ओ मानसि दङ आरो आंनि बादिब्ला दा जोंनि बै मा माखासे सादु सन्यासि बिदि जाना थाहैयोना न'गारनानै
औ औ।
संसार गारनानै बै संसार गारनानै थाहैनायफोराथ' बेफोरबायदि फैसा थाखा बायदिसिनाखौ बिसोरो मा खालामा सानबाय थ' गैया नङा होमबा। बिसोर गावनि खामानियावल'सो मा जायो मुखुब जायो आरो अब्ला बे बेफोरबायादि मा माखासे मानसि दङ आ आंनि बुजिनाय बादिब्ला नङा हबा अ अह आरो दा जेनेबा नोंथांनि बादिब्ला मायबाफोर दङना बेफोरबायदि रां रुफा गैयालासेनोबो जेनेबा सोलिनो हानाय ना नोंथांनि बादिब्ला रां गैयाब्ला रुफा गैयाब्ला सोलिनो हाखानाय नङा नामा?
आंनि आंनि बुजिनायावथ' नोंथां ओ रां रु फा गैयाबाथ' जेबो सोलिनो हाया बायदि आरो दानि स संसाराव हमना लाबाय नोङो ओ हमना लाबाय नोङो ओ बायसेन्स मण्डिर थांबाय ओमफाय मोन राव नोङो खुलुमनो थाखाय बा खुलुमनो थाखाय धुप बिबार ओम ओमफायो थावफोर ओ जेवारि इदि सावनो थाखाय नोङो ओमफाय गय फाथै होनो थाखाय थ' नोङो बेखौ बायखानांगोन नोङो निसि गैयाबा।
औ औ औ।
बेखायनो नोङो ओमफाय आरो गाननो जोमनो थाखायबोथ' नोङो फैसाखोनो नांखागोन बे फैसाजोंनो बायखानांगोन आरो जेनेबा ओ दानि दिनावथ' बयबो गोदान गोदान गानो नङा होनबा गोदोनि सिगांनि दिन बादि ओ सिगांनि बायदिथ' नंला ओम फाय आरो नोङो हमना ला मोन से आरो ओ मबेलफोरावबोथ' नोङो ओ जेनेबा जायगा आन्दायबाय ओमफायो नोंहा हमना ला नोंहा मोन से मबेल लाबाय बे मबेलावबोथ' नोंहा ओ रिसास होननाय थानांगोन रिसार्ज नङाबा थ'आरो रिसार्च खौथ' नोङो फैसाजोंसो सोगोन नङा होनबा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंगौ औ।
ओ बिनि थाखायनो माने गासिबो दानि दिनाव माने फैसा नङाबा जाला आरो
आदसा फैसा नङाब्ला फैसा नङाब्ला सोलिया आरो न।
ओ
बियो मानसि लानानै मानसिसो जागोन नामा? आंनि बादिब्ला थाख बैस थाख ओ लुबैनाय लुबैया। गोनांथिया जरै आं दहाय बुंनाय बादि आरोना। सिगाङाव बुंबोनाय बायदि मानसि लानानै मानसि सिगोन आरो होमबा सोरबा दा हमना लाबाय नों नोंथाङा नोंथाङा दा हमना ला आइफन लुगैयो आंथ' आइफन लुैयाबो जानो हागौ।
औ नोंथां औ नों होननायाबो थिगानो।
अ अ अ होनोमबा बियो मानसिनि गोसोनि साननाय बादि जाहैसिगोन नामा न'। अब्ला जोंनिया मा होनो समाबो जाहैबाय नामा होनबा।
औ जा औ औ दे होमबा दोनथ'लायनोसै औ।
गेदेर नंङा होमबा।
औ